ओ खुलुमबाय नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय खौ जासि हरग्रोनाय थाबाय।
ओं गोजोनबाय गोजोन फुंबिलि। गोजोन्थों आंबो नोंथांसिम आंबो गोजोन फुंबिलिनिसि सिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
औ थारैनो नोंथां। नोंथांनो आंङो फन हरनायनि जाहोनानो जादों जे ओ जोंङो जोंनि बरफोरनि मा मा आरिमु दंङ ओ बेखौ नोंथांङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
थां बर हारिमु होनो ब्लाथ जोंहा गोबां सोमोन्दो दंङ। बर हारियाव बर हारिमु होनोब्ला जोंहा रायज्लायनानै जोङो सुंदयै जों रायज्लायनोसै गासैखौबो रायज्लायबा जोंहा गोबां सम नांगौ नाथाय जोंङो सुंदयै फोरमायनोसै
औ।
सुंदयै फोरमायोब्ला जोंना बर हारिमुआव गासैबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय ओ मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासैबो जोंनि बर हारिमु बे बर हारिमुआव जोंहा गोबां समायना समायना नुथाय दङ जेरै जोंनि गाननाय जोमनायानो बेसेबा समायफ्लेरनायखा जोंनि बर' सुबुंफोरजों जोंनि दख'ना ओ आर'नाइ आरो हौवा बर' सु सुबुंफोरजों गामसा ओ आर'नाइ गस्ला बेफोरखौ गानोब्ला जोङो जोबोद समायफ्लेखायो जोंनि बर'फोरजों गुबुन गुबुन हारिनि फोराबो हास्लाबाबो होननानै बुंजायो ननोङा हबा नोंथां जों जोंनि बर' हारिया जोबोद ओ एसे मुंदांखा हारि होननाबो बुंजायो जोंनि बे सा सानजा भारताव जोंनि बर' हारियाव मानोना जोंनि बर' हारियाव जेनिबो आंखाल गैया ना जोंनाव गोदोनिफ्रायनो जोंनाव जेनिबो जानाय लोंनायनि मावनाय दांनायनि ओ दा दानाय लुनाय जेरावबो आखा फाखा जोंहा जेरावबो बर' हारिमुफोराव जोंहा जेनिबो आंखाल गैया जेरैहाय सानाय मुसुरनाय होनोब्लानो जोंहा मोनसे बैसागु दङो जाय बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि ओ गोदान बोसोर बे गोद बोसोराव जोङो बे गोदान बोसोराव जोङो जोंनि खुगा मेथाइखौ लानानै जोङो जोंनि खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ मिलौदो देंखो होनानै बे जोंनि मिलौदो देंखोजों जोंनि मेथाइखौ गोरोब होनानै जों मोसायो रंजायो बे बैसागु बोथोराव जोंहा गोबां गथ' फिसाफोरा गथ' साफोरा आलजा रंजायो ओम ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा आलजा रंजायो आरो बोराय बुरैफोरा आलादा रंजायो बेफोर रं जायो जों गोबां रं जायो जोंना गावजों समान बैसोनिजों जंखायलायो एदावलायो आरो बिदिनो जोङो थामसा फुरथि खालामनानै बैसागुखौ हगार हरो बेनि उनाव फोफैयो जोंनाव जानाय लोंनाय फैयोब्लाथ' जोंनाव उम गोबां ओ जानाय लोंनाय दोङ जेरै अनला दाउ सबाय दाउ अमा नारजि बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो अमा दाउनि संनायनि बागै आं एसे फोरमायना होनसै नोंथां ओ अमा ओ अ अनला दाउ सङोब्ला जोंहा गिबियावनो अन नांगौ अनखौ अना जोंनिया माइरंनिफ्राय जायो बे अनखौ जोङो गिबियावनो सोमना लाबाय सोमना लानानै गिबियावनो जों सोमना लानानै बे अनखौ ना दोनबाय बिनि उनाव जोङो दाउखौ बुथारबाय दाउखौ बुथारनानै जोङो दाउखौ मोजाङै बासिनानै बुथारनानै जोङो फिसा फिसा गोदाबाय गोदाखांनायनि उनाव जों बेखौ थावआव एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै दोनथ'बाय बिनि उनाव जोङो जा सोमना दोननाय अन एबा माइरं बेखौ जोङो अन हिसाबै जोंनि दिंखि एबा उवालाव दायो आथिखालनि मुग बिगियानारि मुगायावथ' दाना बारा दिंखि उवाल नुनो मोनला नङा होमबा दा बांसिन मिक्साराव देनाय नुनो मोनो
औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
देनाय नुनो मोनो अब्ला जोंङो बेखौ मिक्सार एबा औवाल दिंखियाव देनानै जों बेखौ गुन्दै खालामो गुन्दै खालामनानै जों बेखौ अन महर महर होयो अन महर होनानै जेब्ला जोंनिया अब्ला जोंनिया संनायाव थांफिनबाय संनायाव थांफिननानै जोङो जा साराय बे जोंनि संग्रा जा आइजें बेखौ जोङो साराय होनना बुङो बे सारायाव जोङो गिबि गिबियावनो जोङो दै होना दैखौ ग्लब ग्लब गोदौ होबाय जों गोदौ होनानै बेखौ गोदौ होनानै जों बेखौ अनखौ होबाय अनखौ होनानै खारदै होबाय बर' मेगङाव बा जोंनि बर'नि मैगङा माब्लाबाबो जाफुंनानै थाङा जों खारदैखौ औ नोंथां जों बे खारदैखौ होनानै बिनि उनाव जों बेखौ मोजाङै गलि होनानै बिनि उनाव जोङो जा एवफ्रामना दोननाय बेदर बेखौ जोङो होयो होनानै बेखौबो मोजाङै गोदौ होनानै बेहाय जेरै संख्रि होनानै जों बेखौ गोथाव खालामो गोथाव खालामनानै जोंहा मोननो ला दा जोंनि गंगार दुन्दिया एबा दुन्दिया बेखौ होनानै जोङो आरो मोदोमफ्रु खालामबावो बिदिनो जोंनि अनला दाउआ जाफुंनानै थाङो जोंनिया नोंथाङा सबायाइ दाउनि संनायनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा
सबायजों दाउआबो जोंनि बर'फोरनि मोन मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नङा होनमब्ला नोंथां जों बेखौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो सबायजों दाउ संनो थाखाय जोंनो सबायजों साम' नांगौ जाहैबाय जोङो बेखौ गिबियावनो बा गलाफोरनिफ्राय लानानै फैगोन नङाब्लाबो जोङो गायनानै बेखौ ना नानानै बुस्रिनानै दोनखानायफोरखौ गिबियावनो ओ सारायाव एवनानैहाय उवालाव बा दिंखिफोराव देनानै लाग्रोगोन औ बेनि उनाव जोङो साम' साम'खौबो नांगौ जाहैबाय नालाय जोङो बेखौ दैमायाव बा फुख्रिफोराव खननानै लायग्रोगोन नङाब्लाबो जोङो बाजाराव थां थांनानै बायनानै लाबोनो हागोन आरो साम'आ दैयाव थायोब्ला गोबां हाब्रु बाला अन्थाइ बेफोरबायदि जानानै लायो नङा होनब्ला बेखौ जोङो खारहोनो थाखाय बेखौ साननै बा सानसे खावसे सम सोमनानै दोनगोन बेनि उनाव जेब्ला बियो जागारनानै साफा जायो अब्ला जोङो बेखौ जेंगायावहाय साफायै सुखांनानै लागोन बेनि उनाव जोङो जेब्ला बियो जागारनानै मानबायनो हमो अब्ला जोङो बेखौ बिजिजों बा पिनफोरजों बेनि दानायखौ एरख'नानै गारगोन बेनि उनाव जोङो साम'नि ओ आं
साम'नि लानजाइ जायबा खिथु बाहागोखौ सेखाजों दानस'नानै गारगोन ओ मानो होनोब्ला जोङो जोङो साम' संनानै जायोब्लाथाय सोरोबबा मोदोमा गबोआबो जानो हागौ होननानै जों बे खौ दानस'नाय जायो औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खामब्रेंगाजों बा लेबुजों साफफायै सेखन' सेखन'नाश होननानै सुनानै लागोन ओ बेनि उनाव जोङो सबायखौबो सुनानै लागोन बेनि उनाव जोङो नोंथाङा मायाव सङो खिन्थाखाबाय ओ जोङो संनो थाखाय साराय नांगौ जायो बे सारायावहाय जोङो अर जरायना बेखौ जानबाय बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ ओरैनो गोजा होनानै बेखौ रानजासे एवनानै लागोन जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ खोरस्लिजों हायनानैओ गामलायाव बा खादाफोराव दोननानै लागोन ओ बेनि उनाव फिन खनसे थाव गुबै होननानै जों बे साम'खौ एवनानै लागोन। अ गिबियाव मानो ओरैनो गोस एवग्रोयो होननानै बुङोब्ला जोङो थावजों एवखायोब्ला खारनाय मोनो होन्नानै जोंनि बे ओनसोलथिंजाय बेफोरबायदि आदबैनो संनाय जायो खायसेया दायरेग थाव थाव गुबै जों एवखानानै सङो ओ दा जोङो साम'खौ एल एवफ्रामखांनायनि उनाव बेवहाय दै होगोन बेनि उनावहाय जेब्ला बे दैया गोदौवो अब्ला जोङो सुनानै लानाय सबायखौबो होनानै होयो। ओ बेनि उनाव जोङो नोंथाङा जे बुंलांदों ओ खारदै नङाब्ला जोंना बर'फोरनि ओंख्रिया जाया होननानै। ओ बे खारदैखौबो जोङो होना औ बे खारदैखौबो जोङो होनानै होगोन ओ ओ बेनि उनाव जेब्ला रुइनानै ओ एसे गथा महराव फैयो अब्ला जोङो बेवहाय नांगौ जानाय हालदै संख्रै बानलु सामब्राम नांगौ जानाय मस्ला मस्लिफोर जेरै जिरा गरम मसाला बेफोरखौ होनानै होगोन आरो ना नों ओ बेनि उनाव थामजि बा थामजिबा मिनिटसोनि उनाव जोङो बेवहाय संख्रिबा खारदैखौ साखिनानै नांगौ बाय बि बिबांनि मोनाब्ला होबावगोन बेनि उनावहाय जोङो बेफोर गासैबो गासैबो नांगौ जखानि जानायनि उनाव बेवहाय जोङो गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया होननानै बेखौ फोमोननानै दोननाय जायो औ बेनि अनगायैबो जोङो बैसागु बर'नि आरिमु होननानै बुङोब्ला जोङो मोसानायनिफ्राय लानानै दामनाय देनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैबो बिथिङावनो नुनो मोनो जोङो दा बेनिनो बैसागु बोथोराव मा जुदाबनानै मोसायो होनोब्ला जोङो। खाम जथा सेरजा सिफुं जाबख्रिं थरखा बेफोरखौ लायो बेफोरखौ लानानै बैसागुखौ गाजा गोमजायै मोसानानै हगार हरो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां।
ओ बेफोरनो जोंनि बर'नि देरसिन नेरसोन ओ आरो मोसानायनि मादाव जोंनि बर' जोंनि बर'फोरनि सिनायथि होनोब्ला जोङो बागुरुमबा मोसानाया जोंनि बर' फोरनि सिनायथि।
औ नोंथां।
औ। दे होमब्ला नों थां जोंना समाबो जाबाय जोंनि बे बर'फोरनि आरिमुनि सायाव सावरायनाय सुंद' सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।